हेल' औ औ
नोंथां दसे गय फाथैनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन नामा?
औ जागोनदे नोंथां औ
मानोना गयआ जोंनि थाखाय मोनसे गय फाथैया गोनां बिफाव लायो। मानोना जोंनि समाजाव गय फाथैखौ बाहायनायखौ गोबां नुनो मोनो। मानोना गय फाथैनि अनगा जोंनि बर' समाजावहाय माखासे खामानिखौ जाफुं नायखौ नुवा आरो मानोना गय फाथैआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनां बिफाव लायो। बिनिखायनो बर'फोरा गय-फाथै बिफांखौ गाव गावनि न'आवनो गायनानै लायो। बिदिनो फुजा होनाय आरो हाबा-हुखा बायदि फोरबो, आसार खान्थिफोराव गय-फाथैखौ बाहायनाय जायो। गय-फाथैनो नङालासे जोंनि बैफोर जा फुजा होनाय, हाबा हुखानि खामानि बायदिसिना बाउनाय बैफोराव गय-फाथै नङालासिनो आद्रा जायो आरो आलासिफोरनो जा गय-फाथै होनांगौ जाखां लोंखां खुगाखौ स्रा मोननो थाखाय बेफोरखौ गय फाथैखौ जायो। गोदोनि समावहाय बैसागु रंजानाय समावहाय देलायग्रा दानि बायदि देलायग्रा गैयियावहाय गुस्थि खौ गोजा खालायनो थाखाय गय-फाथैखौ जानानै गाव गावसिनि गुस्थिखौ लिस्टि फुननाय बायदि गोजा खालायना लायोमोन आरो। नोंथाङा गय फाथैनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनाय थानाय दङबा अन्नानै खोन्थाहरनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां आंबो नाजायो जिहेथु गय -फाथै होननानै बुङोब्ला बे गय -फाथैखौ बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावबोदों। गय बिफां गायनानै बिफाङाव फाथै मान होनानै गय बागान फाथै बागान जों खालामनायखौ नुनो मोनो। अदेबानि बर' माहारिया बे गय -फाथैखौ जानायनि सोलायै गोबां फोरबो फालिथाय बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो फुजा- फालिथाय फोरबो बेफोराव गय-फाथै गैयाबालासिनो फुजा होनायखौ जोङो नुनो मोननाय थाङा। जेरैबायदि गय- फाथै जरा बायनाय जरा बावनाय, गय खिलि हानानै बावनाय, आलासिफोरखौ सिबिनाय बेफोर सावगारिखौ जों गय -फाथैयाव नुनो मोनो। जिहेथु जोङो गय- फाथैनि सोमोन्दै सावरायनायाव बर' माहारिया गय फाथैजों जोबोद खाथि सोमोन्दो थानायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोङो गय- फाथैनि सोमोनदै आरोबाव इ सावरायबायनो हायो बे गय फाथै नङाबोला बर 'माहारिनि ओ मोनफ्रोमबो खान्थिया आद्रा होननानै बुंनो हायो। मानो होनो बा ओ गय -फाथैया मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओहोम मोनसे फिथाइ। बा मुवा ओम सुबुं माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो अदेबानि बर माहारिखौ नायोब्ला बर माहारिया मिथिंगानि बिखायाव थांनानै थानो मोजां मोननाय मोनसे हारि बे हारिया सिगां समनिफ्रायनो आबाद मावबोदों ओ मिथिंगाखौनो मोदाय होननानै सिबिबोदों बे मिथिंगाखौ मोदाय होननानै सिबिनो थांनायाव ओ गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो बावनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदियै बिनि गेजेराव गय -फाथैयानो गय - फाथैयाबो गोग्लैयो औ बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नायबावोब्ला गय -फाथैनि बिहोमाखौ गय- फाथैया गोदो जेरैबायदियै बर समाजाव सोलिबोदोंमोन आथिखालावबो बे गय- फाथैया ओ सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोन नो ओं गोदोनि समाव जोङो बाथौ धोरोम सिबियोब्ला उम खालिबोल जिब जुनात हाथ जिब जुनार हाथारनायखौ नुनो मोना मोन नाथाय आथिखालाव बिनि सोलायै बिबार होनानै ओ गय- फाथै होनायजों बाथौ सिबिनायखौ नुनो मोननाय जायो गय- फाथैनि बिथिङाव नागिर नायोब्ला गय फाथैनि ओ जाबायदि बाहायनाय खान्थि बियो बर समाजजों खाथि ओरैबानि एंगारलायनो हायि सोमोन्दो गोनां होननानै आं बुंनो सानो आरो नोंथां।
नांगौ नोथां।
बा गय फाथैया बर' समाजनि मोनसे एंगारहयै मोनसे बाहागो ओरैबानि आं बेखौ बुंदोंमोन नोथांआ बेखौ मा होननानै फोरमायथिखो?
नंगौ नंगौ गय फाथैया जाहैबाय जोंनि बर' समाजनि एंगारहायै बाहागो। बे गय फाथैयनि गेजेरजोंनो जों बुंनो हायोदि बरफोरा मिथिंगाजों गोबां खाथि सोमोन्दो दङ। आरो ग'य फाथै बाहायनाया बर'फोरनि आ सोरनि थिं मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो थानाय एंगार लायै मोनसे आ बेखौबो फोरमायनानै होनो हायो। मानोना बर'समासा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि बिखायाव सेर -सेर गावसोरखौ थाफानानै आबाद मावनानै जादों आरो मिथिंगाखौ लानानै मोदाय दावदाय फुजिदों बेफोरावहाय गय -फाथैखौबो बिसोरो लानानै मोदाय दावदै फुजिनायावनो जा गावसोरनि ओ जानाय -लोंनायावनो जा बेफोरखौनो बाहायदों आरो। आरो बिदिनो आ ग'य फाथैखौ लानानै माखासे से गोबां सुबुं फोथायनायबो नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा माबाफोर सुबुं फोथायनायफोरखौ एसे मिथिनो मोनगोन नामा
औ गय- फाथैनि सोमोन्दै सुबुं फोथायनाय आं एसेबां मोननो हायाखै अदेबानि आं मोननो हादोंब्ला बेखै आं दा ओ गोसोआव फैयाखैखौनो होनना बुंनांगोन। गय -फाथैखो सोमोन्दो थानाय सु सुबुं फोथायनाय नोंथाङा मोननैसो बुंनायसाय।
गय -फाथैजों सुबुं फोथायनाय होनोब्ला आ आंबो बारा मिथिनो मोननाय जायाखै। आओ बिनि थाखायनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम। मानोना आंबो बारा मिथिनाय जाख माने बेखौ सरासनस्रा सुबुं फोरासो एसे मिथिनो मोनगोन गामियारिनि सुबुंफ्रा।
नोंगौ नोंथां अदेबानि उम उम। गय फाथै बाहायनाया बर'फोरनि गोदोनि दोरों हिसाबै ओ बाहायाबा मा जायो बाहायबा मा जायो बेखौ आथिखालनि ओ इयुन जोलै फोरा गोबांआनो मिथिनो मोनखानायबो नंला मानोना एबा गासैबो खान्थियानो दोरोङारि जायो। ब्लाबो ओम गोबां आथिखालनि इयुन जोलैफोरा एसेबां नोजोर होनानै बेखौ ओ सावरायनो गोनां होननानै साना अदेबानि बेखौ मोनसे गोरलै आयदा महरै लानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो आं गोबां समाव बेफोरबायदि सावरायनाया जोबदोंबायखौनो होनना बुंनांगोन अदेबानि खाय खायफा खायफा जे मोनसे मोननै सावरायलांदों बेखौनो सावरायलायनायखौनो थोजासे होननानै लाना नों ओम ओ माखासे फिसा फिसा थालांनायफोरखौ सानाबालासिनो जों सावरायला बेफोरखौ मानो आरोबाव सावरायबावनो बेफोर गोरलैखा बेफोरबायदि जोङो साननानै ओ गोबां बिजिरगिरिफोरा बिजिरैखौ नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय बेयो मोनसे जानो हाथावथाव नं जानो हाथावथाव नङा ओम जेसेबां आयदाया दं मानो बेफोरनि सायाव बिजिरनांगौआ गोबां थायो जेब्ला बिजिरगोन अब्लानो ओंखारोन बेनिखायनो आं सानो आरो उम गय फाथैनि सोमोन्दै बर' हारियाव उम माबायदि गोहोम खोख्लैदों माबायदि गोहोम खोख्लैयाखै बेखौ ओ सावरायनाया जोबोद गोनां अदेबानि बियो मोनसे आथिखाल थासारिनि मोनसे आयदा होननानै आङो बुंनो हायो आरो नोंथां। ओ नोंथांनि मिथिनायाव हाबानि समाव गयखौ मा मा रोखोमनि बाहायो मा मायाव बाहायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथां बुंनो हागोन ओ बर'फोरा हाबायाव बुङोब्ला हाबायाव बिदिनो उम जेब्ला बाथौआरिफ्रा बाथौआव जेब्ला ओ हाबा होयो अब्ला बेखौहाय बाथौआव गय ज'रा फाथै ज'रा होननानै बाथौआव बावनाय जायो। आलारि बाथिजों लोगोसे बिनि फ्राय जेरै ब्रह्म धोरोमारिफोरा ओ जेरै हाबा होनायावहाय जेब्ला जैग्य होयो जैग' होनाया जोबथारनायाव जोब था जैध'नि होनानै बिसोरो गय जरा फाथै जराखौ अरावहाय बावहरनाय जायो आरो सावहरनाय जायो। बिनि गेजेर जों ओ हाबानि एबा मन्थ्र रायनायनिखौ जोबथा खालायनो हायो आरो बेफोरबादिनो बैराथि बैराथि ज'रा बाहायनायनि सान्द्रि ओस सिङावहाय ध'ना सिङावस सानद्रि ध'ना सिङावहाय ओ गय ज'रा फाथै ज'रा आलारि बाथिजों सावनानै हिनजाव गोदान बरायनाय आरो हिनजाव गोदाननि ओ बरायनो लांनाय सेमाव हौवा गोदान हिनजाव गोदान बरायलांनाय सेमाव गय ज'रा फाथै ज'राखौ बाहायनाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो आ-आलासि जे आलासिफ्रा फैनानै हाबायावथ' फैयो नालाय नोंथां बे आलासिफोरनो जेब्ला ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै जायो अब्ला बे टाइमावहाय गय आरो फाथै होनानै दोननाय ज जायो। ओ बेबायदिनो ओ जेब्ला हौवा गोदान हिनजाव गोदाना बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांगोन अब्लाबो गय ज'रा फाथै ज'रा लानानै थांफानांगौ जायो आरो हिनजाव गोदान नायनो थांनायावबो ओ गय बेदासे लाना थांनांगौ जायो आरो बिदिनो गोबां हाबाफ्रावनो गय ज'रा फाथै ज'रा हाबानिया गय ज'रा फाथै जरानि गेजेरजोंनो बांसिन हाबाखौ खुंनाय जायो आरो गय आरो फाथै गैयालासिनो हाबा खुंनायखौ नुनो मोननाय मोनफ्रोमबो हाबानि जा ओ खान्थि बाहायो बेहायनो गय जरा फाथै जरा एबा गय फाथैनि बाहायनायखौ नुनो मोनो। गय आरो फाथै गैयालासे ओ हाबाया आबुं जाया होननानै माखासे सुबुंफोरा फोथायो आरो। नाथाय मानि थाखाय। बेखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जाया। दा बेफोरनि सायाव ओ। सोरबा बिजिरगिरिफ्रा बिजिरोब्ला मोनसे गुवार आयदा महरै बिजिरोब्ला जों बेखौ मिन्थि मोनगोन आरो मानोना आथिखालनि मुगायाव बेफोरखौ ओ बारा मिथिबांनो मोनला जदो जेबायदि मिथियोमोन, नाथाय आथिखालनि मुगायाव मिथिनो मोनला। बेखौनो आं सानो सोरबा बिजिरगिरि फ्रा बिजिरोब्ला ओ गय जरा फाथै जरा आरो गयनि सायाव आरो आरो सुबुं फोथायनाय माखासे गयनि सायावथ' सुबुं फोथायनाय थानो हागौ। जायो मानोना बेफोर एफाराब बाहायनायनि अनगायैबो सुबुं फोथायनाय थायालासेनो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। मानोना ओ मोनफ्रोमबो बाहायनायनि आन्दोआवहाय माबा मोनसे नोंङा माबा मोनसे गुमगुर हाबनानै थायो, बिनि थाखायसो बेफोर बुस्थु एबा जिरादफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथांनि बायदिब्ला मा होननानै सानो।
औ आंबो बेखौनो बुंनो सानो जे गयनि सोमोन्दै ग ओरैब गय फाथैनि सोमोन्दै गय फाथैनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गयआ खालिबोल' मोनसे जाग्रा बेसाद नङा, बेयो बर' हारिजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो गोनां जेरावनाखि जोङो मोननो हायो जे नोंथाङा हाबानि सोमोन्दै खोन्थादों हाबानि समाव गय फारि नङाब्लानो हाबायानो जाया होननानै जोङो बुंनो हायो, थिग बेबायदिनो आरोबाव आं मोनसे बुंदेरबावनो सानदों जे बैराथि अदेबानि थादिर लाइफांजों बानायनाय बैराथियाव। बेयाव मोनसे बिबार महर होनाय जायो बे बिबाराबो गयजोंनो जायो जुदि गय गैयामोनब्ला बे बराथि बिराथि लाग्रा सानद्रिखौ माबोरै समाय होनोमोन, बेयो जोंनि गेजेराव मोनसे सानथावना बेनिखायनो जोङो बुंनो हायोदि गय गैयाबालासिनो बर'नि मोनफ्रोम फुजाया होननानै बुंनांगोन गय फाथया जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनिफ्रायनो थांनानै थोनायाव गोबां हेफाजाब होनाय मदद होबोनाय मोनसे मुवा अब्ला आं जोंनि समा एसेयावनो जोबसिगोन, बेनिखायनो आं दा बे सावरायनायखौ दोनथ'नो सानबाय नोंथांनि खुुलुमनाय जासि हरबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।